खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों दे
ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांङा सम होनो हायो
औ हागोन दे नोंथां
औ ओ नोंथां दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर नङा होनबा जोङो दैज्लां बोथोराव औ गोबां माइ आबाद गायनाय जायो गोबां सुबुङानो जोंनि ओ जेनेबा माइआ जोंनि जाग्रा खाजाखानालाय जोङो माइखौ गोबां सुबुंआनो गायखायो ओ नोंथाङा माइफोरखौ माबोरैहाय गायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे नोंथां औ जोंनाव दा दैज्लां सम जादों नालाय बेनिखायनो बांसिन सुबुंखौनो जोङो माइ आबादखौ मावनायखौ नुयो आरो ओ जोङो माइ आ बादखौ मावनोब्ला गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो जोङो बे माइज्लि खौ जोङो थांनाय बोसोराव ओ गायनाय माइफोरखौनो दोनजायो नङाबा जोङो जायफ्रा गैया बिसोरहा बाजारनियाव फाननाय माइज्लिखौबो लाबोनानै गायफैनायखौ नुदों आरो जोङो बे माइज्लि खौ गिबियावनो बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमग्रोना दोननाय जायो दैखराव ओ‌ फुख्रियाव ओ बेनि उनाव जोङो बोखांनानै बेखौ थालिर बिलाइयाव मोजाङै गुवारै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला साननैसो थानानै बेयो गाजा बेरो अब्ला जोङो बेखौ दुब्लि फोथाराव लांनाय जायो आरो जोङो माइखौ फोनायनि सिगांनो हाखौ मोजाङै ओ न'खरनिनो बानायनाय हासार जेरै गोबोर मोसौनि गोबोरफोरखौ हैखाग्रोना दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो दैजों मोजाङै ओ ट्रेक्टरजों बा हालजों हेवग्रोना लायो ओ बेनि उनाव जोङो बे माइखौ आखाइजों सारै सारै फोनाय जायो आरो ओ जाहाथे माइया मोजाङै ओ गुबुङै रज'यो आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला माइआ से दान जनि उनाव देरो अब्ला जोङो बेखौ आरोबाव फुनानै मोजाङै गायफिनो आरो ओ बे
जेब्ला माइया एसे देरो अब्ला जोङो बेवहाय आबादा मोजां जानायनि थाखाय बायदिसिना बाजाराव मोननाय हासारफोरखौबो बाहायो। आरो न'आवनो बानायनाय हासार गोबोर हासारफोरखौबो जोङो हैनायखौ नुदों आरो। आरो एम्फौफोर ओ जानो हायि बायदि जोङो बेवहाय मुलिफोरबो बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ माबोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों ओ माइज्लिखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव जोङो सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानै थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइफोरजों ओ खोबनानै दोनो बे गा जा बेरजासिम अ- जेब्ला बेयो गाजा बेरलांगोन अब्ला जों बेखौ दुब्लि फोथाराव हालेवना नै जेनबा मोजां हालेवनानै दोनखानानै जोङो बेखौ दुख्रि एबा खेरखाफोराव लानानै ओ सारै सारै फोनाय जायो आरो नोंथां।
आरो ओ बे खोथिया जेब्ला ओ मास मोनसे एबा मास मोननैनि उनाव ओ फुजानाय जागोन एबा गोजौ रज'नाय जागोन अब्ला जों बेखौ फुनानै ओ दुब्लि फोथाराव गायनाय जायो आरो मोजाङै हालेवनानै एबा फोमोननानै
औ
ओ बिनि उनावहाय ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो आथिखालाव टेक्टरजों बांसिन हेवो ना मोसौजों बांसिन हेवनाय जायो नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो खायसेखौ ओ गोदोनि हुदा बायदियैनो हालयै हाल लानानै बा जों हाल लानानै जोङो एवनायखौ‌ नुयो आरो खायसेखौ जोङो टेक्टर जोंबो एवनायखौ नुयो आरो मानो होनोब्ला बयबो खम समनि गेजेरावनो खामानिखौ जाजानो लुगैयो नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ बाहायनायखौ बांसिन नुयो आरो। नाथाय जाय फ्रा ओ रांनि आंखाल बिसोरखौ जोङो ओ‌ बे टेक्टरफोरखौ हेवनायखौ नुवाखै आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ टेक्टरजों हेवना गोदोनि हुदा बायदियैनो हेवनाया दासिमबो दङ नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो दा आथिखालाव जोङो मोसौजों हेवनायखौ नुनो मोनलिया आरो। ओ आथिखालाव गोबां ओ गोबां मानसि एबा सुबुंफोरानो गोबां गोबां माइ आबाद मावो ना हा लानानै बिगा बिगा बिदिनो टेक्टरजों हेवनाया थाबसिनबो जायो नालाय बेनिखायनो आथिखालाव जोङो टेक्टरखौनो बांसिन एवनाय नुनो मोनदों आरो। ओ‌ आरो जोङो सिगां गोदोहाय मोसौजों हेवनाया मोजांसिन जायोमोन आरो मानो होनना थाङोब्ला बे मोसौजों हेवनानै जोङो मैबो होनाय जायोमोन ना। बिदिनो हायाबो समान आराम मोनलाङोमोन आरो बिदिनो गोदोहाय माइफोराबो गोबां जायोमोन आरो गसाफोराबो बारायो मोन आरो फिथाइफोरखौबो जोङो गोबां मोननो हायोमोन आरो नाथाय दा आथिखालावहाय टेक्टरजों हेवनाया माने हाफोरानो मोजाङै मोनलिया आरो गोथां गोथाङैनो थायो औ। बिदिनो हाग्राफोरबो नुजाना थायो बहाबाथाय जोङो माइ गसा थुनोनो हाब्रुखौनो मो नलाय लाङा बेनि थाखायनो ओ माइफोराबो बारा ओरै मोजां जाहोलांला आरो माइ गसाफोराबो बारायनायखौ जोङो नुनो मोनला नोंथां। आरो बिदिनो जोङो माइ आबाद मावनानै माइखौ जोबोद जोथोन लानांगौ जेरैहाय जोङ दै नांगौ समाव ओ जोङो दै बलायनानै दै हेगारना होनांगौ आरो हासार सारनो गोनाङाव। औ जों हासार होनांगौ आरो बिदिनो ओ नोंथांमोननि। थिलावहाय। जेब्ला माइ फिथाइया मोनगोन अब्ला मा माजों जेनेबा आथिखालावथ' मिसिनजों मेसिं ओंखारदों नङा होमबा नोंथां मेसिंजों हायोना मानसिफोरानो? आथिखालाव हायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो दासिमबो। गोदोनि जा ओ हुदा आखाइजोंनो खासि लानानै हानाय बेखौ बांसिनैनो नुयो आरो खायसे खायसेखौ मिसिनजोंबो हानाय। नुदों आरो मिचिनजों हायोब्ला माइफोरा। एसे हामा जायो होननानै खोनानो मोनदों आरो बेनिखायनो खायनो जोङो गोदोनि हुदा बायदियैनो ओ खासिजोंनो हानायखौ जों बांसिन नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
हानायाव जोङो गोदो हौवाफोराल हायोमोन ना नाथाय दानि दिनाव आइजोफोरखौबो हानायखौ नुदों आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बे मेसिनजों हानाय बांसिन ना ना गोदोनि हुदाजोंनो हानाया दासिमबो दं नो
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो दा बिदिनो खाथि खालानि ओनसोलावहाय बिदिनो मेसिनजों हाफैदों नाथाय जोंनि दा गामि ओनसोलाव जोङो मानसिजोंनो हानायखौ जोंनो नुनो मोनदों आरो बिदिनो माइखौ हानानै जोङो दांग्रि सरनानै ओ नआवनो ओ एबा खायफा खायफा दुब्लियावनो मारानखौ नानानै लाबोयो। बेयो ट्रेक्टर जों बांसिन मारान नायो। आरो गोदो गोदायहाय बिदिनो मोसौजों नायोमोन नाथाय मोसौजों नानायाबो जोबोद खस्थ दोङो मोन आरो बिदिनो मोसौखौबो होलो‌ होलांबाय थानांगौ आरो हुकेनजोंबो बे माइखौ जोङो एरहोलांबाय थानांगौ जायोमोन आरो नोंथां आथिखालाव दा टेक डक्टरजों नानाया बिदिनो माइयाबो एक्सट्रा गखायो आरो जिगाबाबो ग एक्सट्रा गखायो नालाय। बिदिनो खामानिफोरा खहस जाय जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो हेलौ खोनादों नों
औ नोंथां खोनादों दे।
ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माइनि अनगायैबो माइनि अनगायैबो दा ओ मा मा आबाद मावो मैगं थाइगंनि।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव दा दैज्लां सम नालाय। माइनि अनगायै जोङो दैज्लांनि जोगोनार पटल
औ
बायदि खुमब्रा लावफोरखौबो गायनायखौ नुदों आरो बेफोरखौ गायनानै खायसे सुबुङा गावनि रांआरि आंखालखौ सुफुंनायखौबो नुदों। आरो गावनि नांगौ जिरादफोरखौ बेफोरनि गेजेरजोंबो सुफुंनायखौ नुदों आरो
औ औ नंगौ।
जोंनि ओनसोलाव जोङो बे दैज्लांजोबखांनायनि उनाव ओ बेसर आबाद फोनायखौबो नुदों आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोङो माइखौ गायखांनानै जेब्ला हाखांगोन अब्ला जोङो लोगो लोगोनो दुब्लिखौ मोजाङै हालेवनानै जोङो बेसर एबा मटरफोर फोनाय जायो आरो ना नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदि बिदिनो थासफोरनि आबाद मावनाय जायोना जाया नोंथां।?
औ मा होनदोंमोन नोंथाङा?
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव थास एबा इदिनो बायदि बायदिनि आबाद मावनाय जायोना जाया होनदों
औ नोंथां ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव बे थास आबाद मावनायखौबो नुदों आरो नाथाय एसे खम नुदों आरो गोबां नुदोआखै
औ आरो जोङो थासोमलि बेफोरदिबो आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथाङा बे थासोमलिफोरखौ माब बोरैहाय गायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां
ओ नोंथां आङो थासोम्लिनि गायनाय आबादखौ आङो मोजाङै मिथिया
औ औ औ नोंथां हागोन ओ जोङो था सोमलिनि आबादखौ बोरै गायो होनना बुङोब्ला जोङो था सोमलिनि बिफांखौ नांगोन गोन ओ जायखो जोङो दानसनानै जोङो ओ जं सैनांगौ आरो बिनि उनावहाय जोङो सिदा सिदा गायनो थाखाय दिरुं बोनानै जोङो बेखौ दोननाय जायो आरो बिदिनो बियो लासै लासैनो ओ बिलाइ गोरलै खिलिबोयो आरो बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय बियो बेदर ओ सिङाव बेदर ओ माबायो आरो जाबोयो बेखौ जोङो गोद दोर जाब्लाथाय जोङो फुनानै बाजार फोराव फानैनो हायो एबा खायफा खायफा बिदिनो गामि गामि गामि रुनानै फानहैनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बे फोरनि अनगायैबो आरो मा मा उफ्रा आबाद मावो नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो गोबां मैगं उफेदा खिथि मावनाय जायो जेरैहाय जोङो ओ जोगोनार एबा लाव आरो भिन्दि आरो काक्रेल आ रो लेस्रा बिदिनो फान्थाव बिदिनो गोबां ओ माइनि आबाद ओ माइनि अनगायैबो उफ्रा खिति मावनाय जायो आरोना नोंथां औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो मा मा रोखोमनि माइ आबाद मावो नोंथाङा फोर
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ दा खायफा खायनै बिदिनो ओ दैज्लां बोथोरावथ' माइ गायखायो नङा होमबा बिदिनो मेसें बो थोरावबो ओ माइ गायनाय जायो आरो जेरै एरि माइ होनो बेखौ बेखौ जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ गोथौ हाफोरावहाय ओ गोथौ हाफोरावहाय दैज्लां बोथोरावथ' माइ जायाना बेनिखायनो बिसोरो दै जानायनि थाखाय माइ फिथाइ इखौ बारा मोना नालाय बेनिखायनो बिसोरो मेसें बोथोराव ओ माइ गायनाय जायो आरो
औ नोंथां
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जोबोद जाहोलां बाय नों ओ जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा!
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।